औ खोनादोंना नोंथां? खोनादों नोंथां खोनादों। औ हेल' मा होनगासिनो दं नोंथाङा आदा अ नै दङ नोंथां। जिरायनानै नोंथाङालाय माथो खालामबाय दं नोंथांजों माखासे टपिकनि सायाव लानानै एसे स फरायनो सानदों बिदिनो फ्रिबा रायलायजागोन दे। बुं दा जोंहा बर' हारिनि माखासे बाथ्रा फावनि सायाव लानानै दा एसे
एसे सावरायनो सानदों।
फ्रिबा सावरायजागोन ना औ सावरायजागोन नोंथां। रिपिट खालामनो हागोन नामा? मा सोंनायखौ आं टावरा एसे प्रब्लेम जादोंमोन अ औ औ दा आं नोंथांजों माने बर'नि माखासे औ औ बे बाथ्रा फावनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आं औ औ औ हागोन नोंथां हागोन
दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनाव बर'आव जे जोंहा माखासे बाथ्रा फाव होननानै जोङो दङ दा बे बाथ्रा फावखौ गोदोनि दिनाव मानि थाखाय बाहायोमोन मानो बाहायोमोन दा माबायदि बाहायो बेफोरखौ एसे
एसे फोरमायनो हागोन नामा अ हागोन नोंथा हागोन दा नोंथाङा सोंनाय बायदि जोंहा बर'नि बाथ्राफाव बे बाथ्राफाव होनोब्ला जोंहा मोनथिखागौ बे बाथ्रा फावा गोदो गोदाय जोंहा बर' बोराय बुरै बा आजै आजौनि समनिफ्रायनो मोनसे ओ बुंबोनाय मोनसे सोदोब बा बर'नि मोनसे सोदोब जाय सोदोबाव गोबां ओ मिनिंफोरा हाबसोनानै दङ थाखोमानानै दङ दा बाथ्राफ्राव बुंनो थाङोबा जोंहा गोबां बाथ्राफाव दङ बेफोरनो जाहैबाय ओ अनला खा खारियाव आगान थाया ओ गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो मोदोमनाय बिबार
औ औ
गासैखौबो बुंजोब समआ सम्भब नङा नोंथां औ ओ जोंहा बो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बे बाथ्रा फावनि बागै आं नोंथांनिसिम एसे ओ फोरमायना होनि दा जोंहा सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननायनि ओ बे सोदोबनि सिङाव जा गोबां ओ गोथौ मिनिं हाबसोनानै दङ। अ औ दा सिखा गोदाना जेरै जों बाजारनिफ्राय बायना लाबोयोब्ला मोजां गाज्रि बेखौ सिखाया बौवो बौवा बेखौ जोंहा लाबोनानै लोगो लोगो मोनथिया मोनदांनो हाया दा जोंहा ओ सिखाखौ मोनथिनो थाखाय बा जोंहा ओ सानथाम सानब्रै बिदिनि सम नांगौ जायो। दा बे समखौनो जोंहा बे बाथ्रा फावाव ओ सोसनदों। सिखा गोदाना सानथाम होननानै दा ओरै जोंङो हिनजाव गोदाना दानथाम दा बे हिनजाव गोदान दानथाम होननायनि मिनिङानो जाहैबाय जोंहा सासे आइजो बा हिनजाव गोदान महरै जोंहा बर'नि नखराव बा गुबुन हौवानि नखराव हाबा जाहैयो। होनब्ला बै हाबा जाहैयोब्ला बै ओ हिनजावनि आखला माबायदि माने बेखौ मोनथिया माने मोजाङै हौवानि नखरा बि हिनजावनि आंनि गासैबो ओ आखुफोरखौ हमलांनो हाया माने थाबैनो। औ उम बेयो उम मा होनो खैना गोदान बा हिनजाव गोदाननि आखलखौ हौवा हौवानि नखरनि मानसिफोरा ओ मोजाङै मोनथिजोबनो थाखाय बिदिनो ओ साननैसो बा दाननैसो सम नांगौ। जायो दा बे दाननसे समाव समखौनो जोंहा बे बर'नि बाथ्रा फावाव रायखांनाय जादों ओ बुंनाय जादों। जेरै हिनजाव गोदानखौ दानथाब हिनजाव गोदाननि आखला मोजां गाज्रि बेखौ जों दान थाम बा दानब्रैसोनि उनावहायनो। हमदांजोबनो हानाय जायो। माने
औ
खला मोजां गाज्रिखौ माने थाबैनो नंलांनो हाया बेफोरखौ माने हमनो बा मोजाङै मिथिजोबनो थाखाय जोंनो सम नांगौ जायो दा बे समखौनो जोंहा सिखा गोदान आरो हिनजाव गोदानजों रिजायबाय सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम। बिदिनो आरो गोबां बाथ्राफोराव दङ। बैफोराव मिनिं हाबनानै दङ माने बेफोरखौ दा बेफोरबायदि ओ बर'नि माखासे बाथ्रा फावफोरनि बागै नोंथाङाबो फंनैसो ओ
औ हागोन मानो हाया जानो। दा जोंहा बर'नि बाथ्रा फाव होननानै बुङोबाथ जोंहा गोबां दङ। नङा होमबा?
बाथ्रा
औ दा जोंहा जेरै नोंथाङानो माखासेखौ बुंखांजोबखाबायानो। दा बे थिग बेबायादिनो जोङो जोङो बाथ्रा फावखौ बाहायनायनि मेन माबायानो जाहैबाय जोंहा मानसिनि माखासे गुन एबा आख आखल आखु बेफोरखौ जोङो मिथिनो थाखाय गोदोनि आबै आबौआ एसे खेंस्ला रावै जों रावै जों बेखौ
जों बेखौ मोनथिनो थाखाय बा
बुजिनो थाखाय जों बे बाथ्रा फावखौ बाहायोमोन आरो गोदोनि आ
आबै आबौफ्रा
दा जों मानि थाखाय बाहायोबा जों बिसोरनि आखल आखुखौ सुलांनो थाखाय जोङो खेंसा रावै जों बेखौ फोरमायनो एबा खेंसालिया रावै जों बेखौ दिन्थिनो एबा सोरनोबा फोरमायनो जों बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो। आरो जेरैबायदि जोङो बुंनो थाङोब्ला गराय नुब्ला सिं बायो बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा फाव दङ जों जोंनियावबो जेरै जेवबा जों गुबुन दाबसे जायगाफ्राव दावबायनानै थाङोबा जेरै जोङो लामा ससेफ्रावनो जोङो। गाखोग्रा बायदि गारि मथर
गारि मथर ग्रोब लोगो मोनसनब्ला जोङो बेयाव गारियाव थांफानो लुुबैयो गाखोजानो लुुबैयो थाबायलांनो बायो थिग बेबायदिनो बिनो जोङो बे नुनानै जे थाबायनो बानाय गाखोनो लुबैनाय बे बाथ्रा भाव बे माबाखौ जोङो बे ओंथिखौ जोङो फोरमायनो थाखाय जोङो गोदोनि आबै आबौफ्रा जोङो बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायोमोन आरोखि आरो माखासे गोबां बेफोरबायाददिनो बाथ्रा भाव दंबावो
बेबायदि जों माखासे
माखासेफोरखौ दंबावो जोङो अनला खारैयाव आगान थायो गोजौ मुफुर हायाव बाहागो अमा उरनायाव आगान थाया बेफोरबायदि अमा एबा अमा उरनायाव सैमा आसान थिग बेबायादिनो मोनफा मोनफा गासैयावबो अर्थ' गोनां सोदोबथि एबा सोदोब एबा ओंथि गोनां माखासे अर्थ' हाबनानै थायो आरो जाय अर्थ'फोरखौ जोङो बिसिनि आखल आ आखु गियान बेफोर बायदिखौ जोङो
फोरमायनो थाखाय बायनाय जायो जेरै आरो दंबावो सिखावनि आसिया नासिरा बेफोरबायदि जेरै जोङो अनला खारैयाव आगान थाय बेफोरबायदि जोङो बे बाथ्रा फाव जे जोङो बेखौ फोरमायनो थाङोबा जोङो ओरैबायदि बुङोदि जोङो अनला खारियाव आगान थायि जायनि आखल आखुआव एबा गाज्रि बिनि बिनि आखल आखुआव जेब्लाबो सिन थाया एबा बेनि आखल आखुआव जेबो मोजां गुन थाया थिग बेबायदिनो जोङो बे बेबा बिनि आखलखौ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा गोदो बेफोरबायदि बाथ्रा फावखौ जोंनि आबै आबौमोना बाहायोमोन दा बाहायगोन ना बाहायला
बाहायला दाथ' बेखौ औ हागोन। नोंथां। आ नोंथाङा खोनथादोंना आं बुंनाय खौ।
औ औ खोनादों दे फोरमायनानै होनोलाय नोंथाङा एसे दे फोरमायलय नोंथाङा एसे
औ औ औ अ जोंहा ओ बे बाथ्रा भावखौ नोंथां दि दासिम बाहायगोन ना बाहाया बुंदोंना दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे बर'नि बाथ्रा भाव सोदोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ओ जेराव मोनसे सोदोबाव गोबां मिनिंफोर हाबस सननानै दङ। बैफोरबायदि सोदोबखौ जों दा मोनो जोंहा सोलोंथाइ बिफानाव बियो लिरजानानै दोनजानाय दा बेखौ जों ओ सोलोंनाय बिथिङाव माने जावले जावले मोनफ्लेबाय थानाय जायो जोंहा बेखौ
औ औ
से सोदोबसो औ गोदोनिफ्राय दोनैसिम सलिबोबाय थादों आरो सलिलांबाय थागोन मानो होनोब्ला जोंहा बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर'नि खुगा सोदोब महरै बाहायबोनाय उम जायनि सोदोबाव गोबां मिनिं हाबसननानै दङ जेराव जों डाइरेगै बुंना हायि खोथाखौ केन्सालियै बे सोदोबनि गेजेरजों बुंनो हायो उम दा बेफोरखौ जों दिनैसिम सलिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ दा जोंनि सा
जोंनि साइडनिफ्राय नायबाथ' एसे खम जानायखौ नुहुरो आरो।
दा जोंनि साइडथिं बारा इसिबां बेफोरबायदि बाथ्राखौ बाहायनायखौ एसे खम नुबोनो मोनबाय जेरै गोदोनि आबै आबौफ्रासो बे खोथाखौ बाहायोमोन नाथ थाय गोदोनि आबै आबौआ गैयैनि जाउनाव दा जोंनि जायगाथिं बेखौ बाथ्रा
बे बाथ्राफोरखौ एसे बाहायनायखौ खम नुनो मोनसै औ बिजाब बायदि आरियावल' फरायनायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो औ नोंथां नंगौ नंगौ बिजाब बारि बिजाब बायदि आरियावल' जों
दा आबै आबौमोन गैयैनि जाउनाव एसे खम बाय बिबांनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनस
जों नुनो मोनसै आर औ औ औ होनब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बेखिनि थायेमखौ होनो हानायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां। औ